हेलौ आं गोजोन हरनि नोंथांनिसिम गोजोन साबायखर थाबाय।
औ।
नोंथाङा दा मा खालामदो?
दं ओरैनो ओंखाम जाखांनानै जिरायनानै दं।
आटचा मा ओंख्रि जानायमोन?
ओंख्रिया नामोन ना।
आटचा जाहानिया माबामोन जाहानिया माबामोनलै दाउदै बेखौ माने रुनानै फ्राय एवनाय आरो ओमफ्राय मोनसे दालि दङ ओमफ्राय अमा बेदर भाजि गोथाव मोनलै दिनै। ओ जों ओमफाय नोंथांखौ साख्रि मोनबाय होनना खोनादों नंगौना आं खोनानाया?
औ बेथ' नंथ'वा।
नंथ'वा न आटचा। आं आरो
बे समाव बिदिबा मानि सोमोन्दै लायरायनो सानदों नों थाङा एसे
दा बे समाव जोङो आथिखालाव जेनेबा बर' समाजनि जि स्कुल गोमालांबाय थानाय बेनि जाहोनफोरखौ सावरायजागोन।
औ सावरायजागोन। औ औ दे बिदिबा नोंथाङानो ओ बे समखौ लाग्रोदो।
हुम। दा बिदिब्ला नोंथांनियाव ओ मोनसे सोंलुनि फिन्नाय खौ मोननो लुबैयो। बे जोंनि बर' समाज नङा होमबा
औ।
बर' समाजनि जे जोंनि रायज्लायनाया बर' नङासै होनबा। बियो दा जोङो मा होनो इंलिस मिदियाम हार्सा मिदियाम बर' मिदियाम जोंनि आसामाव सब आसामिसाव बे आसामावहा बे मोन्थाम ओ मिडियाम मा सोलियो। दा बिनिनो बिनि ओ ओ बिनिनि मादावहा बर' मिउजि बर' मिडियाम बेवहा जोंहा स्टुडेन्ट गैयैनि थाखाय माखासे स्कुलफोरखो आसाम हादोरनि गाहाय मन्थ्रिया बोखारनानै होनाय जादों मास्टरफोरखौ आरो स्कुलफोरखौ बन्द' खालामदों। नङा होमबा। दा नोंथाङा बेखो मानि थाखाय जादों होननानै सानो? गुसुं बुंनो हागोन। मानि थाखाय जेनेबा बेयाव फरायनायनि सत्र फोरनि फरायसुला फरायसुलिफोरा माने खम जालांदों आरो मानि थाखाय बन्द' जालांदों बेनि नि जाहोनखौ एसे बुंनो हागोन। नोंथाङा।
हेलौ खोनादोंना।
औ-औ खोनादों।
ओ जि नोंथाङा जि बुंलांबाय जि फरायसालिफोरा गोमालांदों बर' मिडियाम जिखो इंलिस ओ बर' मिडियामफोरा गोमालांदों आरो लोगोसे एसामिस मिडियामफोरबो नुयोमोन गामिफोराव बेबो गोमालांगोन नङासै होमबा ओ-ओ बेनिनो जाहोनखौ आं एसे फोरमायनो सानदों जिहेथु गोबां ओ बिबायदिनो स्कुलफोरा बा फरायसालिफोरा गामि गामियाव जि फरायसालि बर' मिडियाम फरायसालि बर' बर' फरायसालि बेफोरो बेखौजों गोमालांनायखौ नुदों आरो जि एसामिस आ मिडियामफोर बे जों गोमालांनायखौ नुनो मोनदों फरायसालिनि फरायसालिफोरखौ। गोमानायनि जाहोनानो जाबाय जोंनिया बे जिहेतु जि दिनैनि मुगायाव गोबां आ जोंनि मानसि मानसिफोरा गोबां बिदि ओ थाखा फैसा खामायनायलाय आरजिनाय आरजिनायलाय थानायलाय खस्थ मस्थ खालाम जि हागौ ओ गावनि गथ'खौ गथ'नो मोजां गियानखौ होनो थाखाय मोजां सोलोंथाइ होनो थाखाय ओ इंलिस मिडयाम स्कुलफ्राव हरनाय जायो ओ इंराजि इंराजि फरायसालिफोराव हरनाय जायो बिदिनो ओ थाबाबो थायाबो नखराव न'खराव थाखा फैसा थोजासे थाबाबो थायाबो बो ओ खस्थ मस्थ खालामना जों हरनायखौ नुनो मोनो आरो दिनैनि दिनाव गाव बेफोरखौ मानो होनोब्ला इंलिस इंलिस मिडियाम इंराजि फरायसालि बेयाव हरोब्ला गथ'फोरा मोजांसिन साब साबसिन सोलोंनो हायो आरो मोजां गियानखौ मोननो हायो होननानै बिमा जों जि बिमा बिफाफोरा मानिना लायो बिनिखाय खस्थ मस्थ खालामनानैबाबो थाखा फैसा ओ गैयाब्लाबो खस्थ खालामनानै गावनि गोलोम दै गावनि थै खो गोलोमदैयाव बाहायनाब्लाबो गावनि गथ' गथ'खौ जोंनियाव इंलिस मिडियाम फरायसाफ्रा इंराजि फरायसालि बेफोराव हरो मोजां गियान मोन थाखाय मोजाङै मोजाङै बु बुजिनो आरो गा बै आ बिदिनो मोजाङै फरिलांनो आरो इयुन बेलाफोराव गावनि आथिङाव गसंनो हानाय मोजां खामानि मावनो हानाय बायदि बिदि साननानै हरनाय जायो दा बिदियावनो जोंनि फरायसालिफोराव गामि फोराव जिफोर बर' बर' बर' मिडियाम फरायसालिफोर ओ बेफोर आव मानसि खम जालांनो हमदों आरो जों बिदिनो खम जालांनायखौ नुदों जाहेते मानसिफोरनि ओ साननायफोरा जौगालांनायजों लोगोसे बिदिनो इंलिस मिडियामफोराव होदों हानाय मानि ओ बिदिनो जों गामिफोराव जि भत स्कुल बा फरायसालि बा एसमिस मिडियाम फरायसालि बेफोरनियाव जों मानसिफोरखौ गोमालांनायखौ नुनो मोनदों नङा होमबा? बिदिनो जोंनि गामियाव जि आ आंजों आं जोंनि गामिनि जि थासारि बेखोसो आं फोरमायनो नागिरदों जिहेतु जोंनि गामियावबो जि फरायसालि दङ जेखाय एल पि स्कुल होनना बुंनाय जायो। आ बे एल पि स्कुलाव ओ जोंनि गामियाव जि दं दायो नायनो थाङोब्ला बेयाव आ साथ्र'फो राबो खमायलांबाय खोब बारा दङल्बा जिनैजोनसो दंङो, जि नै बा
औ।
जिबा बेफोरबायदि सात्र'फोर दोङो आ बर' मिडियाम सि स्कुलावहाय मानो होनल्बा खमायलांबाय आरो जों फोरोंगिरिखौ नायोब्ला सानै फोरोंगिरिल' था दोङो जोंनि बे गामिनि फरायसालियाव। आरो बिदिनो बहुद खमायलांनायखौ नुदों। आरो एसामिस मिडियाम नायनो थाङो बा जोंनि बे खाथियाव एसामिस मिडियाम गोदोआव गोदोआवहाय दं मोन आ-आ गंसे साइस आ जि एसामिस मिडियाम सि कुलमोन बेखौ दायो जों बन्द' जानायखौ नुबाय दायो गैलिया। बियो आरो जि जोंनि खाथियाव मोन जि एसामिस मिडियाम दंख' बेखौ जोङो दाबो सोलिबाय थानायखौ नुदों। आ सोलि बाय थादों बर' मिडियाम आरो ओ एसामिस मिडियाम नाथाय एल पि स्कुल जि एल पि स्कुल बर' मिडियाम होनना बुङो बेयाव जोङो खम फरायसाफोरखौ नुयो। नाथाय जि एम इ स्कुल होनना बुंदों बेयाव जोङो एसामिस मिडियाम आरो बर' मिडियाम फोर खो जोङो ओ बांसिन ओ बांसिन नुनो मोनो फरायसारिफोर फरायसाफोरफोरखो बेयाव मानो होनोब्ला गासै न'खहाबो बिदि थाखा फैसा गैयिलाय गाव गावनि गथ'खौ होनो हा इंलिस मिेडियाम बा इंराजि फरायसालि बेफोरबायदियाव होनो हाया। थाखा फैसा गैयिनि दारै बिनिखाय बेफोरबायदि एम इ स्कुलफोराव दा सिमबो बर' बर' मिडियाम स्कुल फरायसालियाव हरनाय बा बिदि एसामिस मिडियाम फरायसालिफोराव हरनाय दिनैसिमबो जों नुबाय था नु नुबोदों नुबोनो मोनदों आ आरो औ बे समाव नोंथानो हगारना होबाय एसे सम बुंनो हागोन।
थिग नोंनि बुंनाय बायदिनो जोंनि गामियावहा मोनसे स्कुला माने गोमालांदों आरो बेनिखायनो आं नोंनियाव सोंदोंमोन जे मानो थाखाय गोमालांदों होननानै। जोंनि जि गामियावहा मा ने बर' मिडियाम मोनसे जोहोलाव पानिराम दैमारि होननाय मोनसे स्कुल दङमोनथ' दा बेवहा माने गासैबो स्टुडेन्टफोरा बिमा बिफाफ्रा माने स्कुलाव होआ सानै साथाम बिदि फोरोंबाय थायो दा मोनसे समावहा बेनि गाहाय फोरोंगिरिया न' न' हाबनानै बुंनो थाखाय आं खौ सानसेखालि लोगो लाफैनाय आरो नोंथाङा एसे जेनेबा फरायनायावहाय एसे मोजां गोजौ लेभेलाव मोनहैनाय हिसाबै नोंथांनि बाथ्रा आंजों मि थाफायोब्ला
औ।
आं बुङोब्ला बेबो एसे बुङोब्ला मानियो खोमा होननानै सानसे लिंदोंमोन आरो। नाथाय थांनायालाय जों थांनानै न' न' गिदिंदोंमोन नाथाय बेनिफ्राय जों मिथिनो मोनबाय बेवहाय माने दानि जुगाव गासैबो गैबो माने सोरनिबा फिसाफोरा इंलिस मिडियामाव होनाय नुयोब्ला गावनि फिसाफोरा सोङोनो बिमा बिफाफोरखौ आंखौ मानो होआखै इंलिस मिडियामाव आरो फारसेथिं मा जाहैबाय जोंनि बर' मिडियामावहा मास्टरफोरनि जेबोरांखा मोनफ्रोमबो थाखोनि मोनफ्रोमबो बिजाबनि लेखानि माने गावबा गाव साइन्सनि मेथ्सनि बड'नि इंलिसनि बिदि टिचारफोर जोंनि मिडियामावहा मोननो हाया आरो जेनेबा जोंनि बर' मिडियामाव बे मोनसे गाहाय जागोन आरो लोगोसे मा जोंनि फोरोंनायफोरा माने एसे मोजां फोरोङा होननानै जोंनि बिमा बिफाफ्रा जोंहालागै एसे बुङो आरो बिनि थाखायनो मा आथिखालाव जों जोंनि गामिनि थासारिखौ आं बुंगासिनो दङ जोंनि गामिनि बिमा बिफा फ्रा बेखौनो बुङो जे जोङो जेनेबा नांगौबा थाइसे थाइनै खस्थ' खालामनानैबाबो जों जोङो खस्थ' खालाम हामसिननानै होगोन होननानै बाथ्राखौ जोंनो फोरमायनाय आरो दा बैफोरबायदि स्टुदेन्ट खमायलांबाय थायनायनि थाखायनो माने जोंनि गामिनि जि स्कुलफोरखौ बन्द' जानायखौ जों हारसा मिडियामफोरा जोबोद मोजां बिने जायो गासै दालानो जा जिखुनु बदि गल्प होयो आरो बेनिखायनो मोजां मोनबाय नोंथांनिफ्राय खोनासंनानै आरो जोंनि थासारिखौ माने बेलेग होननानै सानदोंमोन आरो नोंथांमोननि थासारिखौ बे गां होननानै बेनिखायनो दोन्थ'नोसै होनबा नोंथां जों रायज्लायना मोजां मोनबाय
औ हामबाय थआव दे बिनि थाखाय बेयावनो द दे
उनफोराव कल खालामसै दे ओ
औ दे